नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
आ खोनादों नोंथां औ।
अ आङो दा नोंथांनो बे आ अ माबाखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय आं नोंथां नोहाय माने ओ जोंनि ओ ना फोर हमनायनि सोमोन्दैहाय माने सावरायनो हरदों आरो ना नोंथां। नोंथाङाथ' मिनथि खायो जानांगौ जोंथ' बिराद ना हमनानै जायो।
औ।
दा बेनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनो सानदों नोंथां। नोंथांनिसिम माने जोंथ' सिगांनि फ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बिदिनो ओ जोंनि आदारखौ जों गावनो बुथुमनानै इनिनो नङा होनबा सिगांनि समावहाय माने बिदिनो दैमाफोराव थांनानैहाय नाफोरखौ लाबोनानै माने सावनानै हांनानै बिदि जाफैनाय माने जोङो नुयोमोन आरो ना मानो होनबा जोङो हाग्रा हाग्राानि गेजेरजोंसो बे बेफोरावसो ओ संसार जानानै फैनाय नालाय माने बे फोरफोरनिफ्रायसो जोङो ओ थाग्रामोन नालाय बेफोरबायदि जायगायावसो दा बेफोरावथ' हाग्रा जायगाफ्रावथ' दैफोरबो थायोमोन बेफोराव जों नाफोरखौ हमनानै जानाय हुदाया माने सिगांनिफ्रायनो जोंनावहाय दं आरोना आरो दाबो गामिफोराव जोङो ना हमनायफोरखौ नुनो मोनो ओंखाइनो जे जोंनि खाथि खालानि दैमाफोराव उम गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोर हमनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जेरैहाय औ जोङो बेफोर खौहाय माने ना हमनाय होनोबा जोङो माखासे सेननि गेजेराव हमनाय खौ नुनो मोनो फल'नि गेजेरजों हमनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ बै ओ फासि जे सानानैबो हमनायखौ नुनो मोनो फासि जेनि अनगायैबो फासि जाल सा नानै हमनाय नुनो मोनो आरो बैनो दुब्लि फोथारफोराव माइ गायनाय जायगाफोराव जोङो माने मा होनो खखाफोर सानानै बा सेनफोर सानानै मुस्रि सानानै बेफोर नाफोरखौ जोङो हमनानै जायो आरोना। बेफोर नाफोरखौ जोङो माने मोनसेल रोखोमनि नाफोरखौ मोना आरोना नोंथां माने जेरै जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि दाजिम बा गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदिनो सेन खखा बा मुस जे फासि जे बेफोरजोंहायसो सानानै जोङो गुबुन गुबुन जेफोरजों सानानै गुबुन गुबुन ओ बेबायदिनो ना हमग्रा बेसादफोरजों जोङो हमो नालाय थिग बेबायदि बेबायदिनो नाफोरखौबो माने गुबुन गुबुन रोखोमैहाय माने नाफोरखौ मोननो हायो आरोोना नोंथां थ मोनसेल नाफोरखौ जोंनिथिङै मोना माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरैहाय जेंना ओमफ्राय ना फिथिख्रि ना बोथिया ओमफ्राय बालाखवा आरो मा होनो एलेंगा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ना जेरै जेखौ जों जोङो बे नानिफ्राय माखासे भिटामिनफोरखौहाय मोननो हायो आरोना। नोंथां आरो बिदिनो नानि अनगायैबो जोङो दैयावहाय गोबां रोखोमनि जेनेबा साम'फो मफ्रायायो खांख्राइ बेफोरखौ मोन आरोना नायाथ' जायगा लायै जायगा माने गुबुन मोनसे जोंनि जायगायाव जुदि बिदिनो नास्राय एलेंगा आरो बिदिनो नाथुर बि मोन सें ना मोनो बेफोर फथिख्रि ना गुबुन जायगायाव बिदिनो गुबुन जाया लायै जाय ग्या माने नाफोरखौबो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो हानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो ना मोनसे मोनसे रोखोमनिल' नङा गुबुन गुबुन रोखोम आरो जोङो बेयावहाय जेनेबा बिदि हमनाय होननानै बुङोबा आरो सारनायखौबो जोङो नुयो जेब्ला दै राननाय समाव मावबा दै ओ फिसाखौ नायनानै जङो बेखौ थेसनानै माने दैखौहाय फारसेथिंहाय गारहरजोबनानै जेराव ना थानाय जायगा दं बेवहाय जोङो नाफोरखौ हमनायखौ मोननो हायो आरोना नोंथां। आरो बिनि अनगायै जोङो हमनायनि हमनायखौथ' जोङो जानो थाखाय हमबाय नोंथां आरो जोङो माखासे माने दानि समावहाय ओ नाफोरखौ फेसनि थाखायबो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना। नाथाय जोंनि बे नाफोर फि माने हमनाय बा फिसिनाय बेयोथ' इदिनो हायो माने नाथाय जोङो बेखौ गाज्रि नोजोरजों माने नुनो मोनो जे गाज्रि नोजोर नुनो मोनो। जो जे नाफोरखौ हमोबा माने मुलि होनाय बेफोरखौ होयोबा माने नाफोरनि माने जे उजिनो उजिनांगौ बेफोरो माने ना उन्दै उन्दैफोर बिसोरबो खहा जानायखौ जोङो नुयो आरोना। ओ बेनि अनगायैबो जेन'बा जोङो ओ नाफोरखौहाय जेनबा खनसेयैनो नांगौनि बारा हमोबा माने बेफोरनि गेजेरजों माने नाफोरा माने जोबस्रांलांनायनि लामायाव फैयो आरोना नोंथां दा बे बे बेखायनो औ जोङो माने नाखौथ जानो मोजां मोनो नोंथां ओ थिगानो जा नाखौथ' जोङो जानानै गोथाव मोनो मोजां दा औ बे ना फोरनि गेजेरावनो नोंथांमोननिथिंबो थ' नाखौ मोननो जानो हानांगौ ना नोंथां?
औ मोनो नोंथां औ मोनो
औ नोंसिनिथिं माबायदि माबायदि नाखौ मोनो नोंथां आरो ओ बे फोरखौ माबायदि आदब खायदाजोंहाय नोंथाङा हमनाय जायो? बिनि सोमोन्दै आङो नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय खोन्थानो थाखाय खावलायबाय आरोना।
औ नोंथां जोंनि बर' हारि होनोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो नाहा मैहा थांनानै ओ माब्लाबा मैहुर खालामनाय माब्लाबा दैसाफोराव ना लायनाय मोनसे हारि सिनायथि मोनबोखानाय थिग बेबदिनो ना हमनानै जाग्रा हारि हारि होननानै जोंनि बर' हारिखौ जों बुंनांगोन दा जोङो ना हमनायाव बाहायनाय माखासे आइजें आयलाफोर दंजायो। जायखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो जेरै ओ ना सानो थाखाय ओ जोंहा ओ सेन खखा बैफोर माखासे आइजें आयलाफोरखौहाय जोङो बाहायनानै लानो
औ
आरो बिनि उनाव हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय जेरै फातसाल एबा लाङि जायखौ लाङि होनो आरो जे बेफोरजोंबो जोङो नाखौ सारनानै जानाय जायो दा आथिखालावथ' दैज्लांथं दैज्लां सम गायनाय फुनायनि बे जोंहा गोबांथार सेन खखानि गेजेरजोंहाय जोंनि दुब्लि बारियाव जों गोबांथार ओ आथिखाल समाव नाफोरखौहाय जों ङो सानानै मोननाय जायो। बे सानानै मोननाय नाफोर नि गेजेराव जोंहा नास्राय, बोथिया, फिथिख्रि, मावा, आ बैफोर नाफोर खौहाय जोंहा सेन ख'खानि गेजेरजों आथिखाल समावहाय जोङो बोखांनानै जानाय जायो। बिनि अनगायैबो दैसाफोरावहाय बा दंग'फोराव जिं जिं बर' आइजोफोरा ओ जेखाइजों ना गुरनाय हुदाया गोदो गोदाय निफ्रायनो दंखायो जिहेथु आथिखाल समावबो गोबां आइजोफ्रानो ओ जेखायजों ना गुरनानै ओ ओ मोनो जेरै बोथिया नाफोर नास्राय नाथुर ना बेफोरखौहाय जोङो आ दैमा दैसाफोरनिफ्राय जेखायफोरजों गुरनानै ओ जाबोयो। थिग बेबादिनो जोंहा जेब्ला आ कातिक आसिन कातिक मास सफैयो माइ गि बिबार बारनाय सम बा माइ मोननाय सम बै समावहाय जोंहा दुब्लियाव सोनाय माखासे दंग' फोर बा दैसाफोर बेफोरखौहायबो जोंहा थेनाय समावहाय गोबां थार जोंहा ना मोननाय जायो। बेवहाय जोङो खायफाया सेन खखाजों साबाय दै जा जेब्ला रानहां रानहां सम। बे समावहाय सेन ख'खा सानानै जेब्ला जोबोद आ नाफोरा दावखोयोना नोंथां अब्ला जों सेन सानानै ओ नाफोरखौ बोखांनाय जायो। बिनि अनगायै जायफोर नाया सेनाव नां जोबा एबा ओ दैया बिलोफोरावहाय जमा जानानै थायो। बेफोरखौ जों एसे गोथौ गोथौ जायगाफोरखौहाय थेखननानै जोङो सारनाय जायो। बे सारनाय समाव खायफाया मुस्रि आजावो आरो खायफाया बिदिनो जेफोरखौ आजावनानै सारनाय जायो सारनाय समाव जोङो बिदिनो खायफाया बाल्थिंफोरजों थिंफोरजों थोरसिफोरजों बिदिनो सार नानै नाफोरखौहाय ओ जाबोनायनि बर'फोरनिया मोनसे हुदा दं। बिनि अनगायैबो जोंहा दैसाफोरखौ थेखननानै आहा गोदोनिफ्रायनो ओ दैमा दैसाफोराव थांनानै ज' ज' बिदिनो गामिनि ओ ग्रुप जानानै हानजा जानानै दैमा दैसाफोराव ना लायनाय हुदाफोरा बिदि दंबयो। बिनि गेजेरजों जोंहा गोबांथार गिदिर गिदिर जों नाफोरबो मोननो हायो। जोंनि गेजेरजों खायफाया जायफोरा एसे रांखान्थियाव जेंना दङ बिसोर नाफोरखौ फाननानै रां आरजिनानै हो जाखिनि नांगौ मुवा बेसादफोर बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै बा बायनानै जोङो ओ ना फाननानै जोंहा लानाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ नाफोरखौहाय
आ गोरान फोराननानैबो जों गोबाव सम जों जानो हायो बिनि गेजेरजों नानि गेज जेरजोंबो जोंहा नाफाम जायखौ जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा नाफामखौहाय जोङो थास' बिसं एबा खुमब्रा गोराजोंबो जोङो आथिखालाव ओ देनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। दैखांनायनि उनावहाय जोंहा आ खायफाया बयेमाव सोनानै बा खायफाया औवानि हासुङाव सोनानै इदिनो मास मोनसे बा मोननैसो सोहाबना दोननानै बेखौ जोङो जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिनि अनगायैबो जोंहा नाखौ मासुवा खालामनानैबो जानाय जायो। नाथाय जोंनि बर'फ्रा ना मासुवाखौ बांद्राय जाबाङा। गुबुन हारिफ्रा बांसिन जायो। जोंहा ना गोरानफोरखौ बांसिन जोङो जानायखौ नुनो मोनो बे नाखौहाय जोङो ओ लाफाफोरजों जोङो गोदोनि समावहाय थाव सेरा लासिनो ना मावा फोरखौ ओरैनो ओ होनानै होद लानानै जोंहा जानायनि हुदा दङ। जेरै फाथो गोबाबफोरजों जोंहा ओरैनो थाव सेरालासिनो होदलानानै जानाय गोदोनिफ्रायनो मोनसे हुदा दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा ना बाथोनफोर जायो बाथोन सावनानै जेरै नास्रायफोरखौ हाय सावनानै जोङो सामब्राम दुन्दिया बानलु बेफोरखौ होनानै जोङो ओंखाम गोजांफोरजों जानायनि माखासे हुदाफोर दं बेयो बिनि अनगायै गोबां थार रोखोमनि जों नाफोरखौ मोननाय जायो ओ जेरै बामि नास्राय ओ ना सल फुट खायथा फिटि ख्रि मावा बेंसि थथा बैफोरना फोरखौहाय जोंनि जायगायाव दासिमबो नैबे समसिमावबो जों नुनो मोनो। नाथाय गोदोनि दिनावहाय जोंहा ना खान्दा होनोना जायखौ दैज्लां बोथोराव अखा हानानै एसे बान्दोफोर उसिलाबायो बा लामा सामा लोमसावला बायो। बै समावहाय जोंहा ना खान्दाखौ गोबां बिबांनि जाहा मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो एसे एसे खम बिबांनि ओ नुनो मोननाय जासै बेबायदिनो जोंनि जायगायावहाय नाफोरखौ जों हमनाय जायो आरो माखासे बेफोर बायदि मैगंफोरजोंहाय जोंहा नाफोरखौ जानाय जायो आरो जोङो नाखौहाय ओ अनला जोंबो जायो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनलाजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो आलुफोरजोंबो जोंहा जायो। आरो बिदिनो गोबांथार मैगंफोरजों जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
बिदिनो जोङो बर'